औ खोनादों ना। औ दायो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ-औ नोंथांनिसिमबो।
औ आं दायो नोंथांजोंहाय बरफोरनि नखरावहाय फिसिनाय जिब जुनारनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों रायज्लायनो हागोन ना।
औ रायज्लाय जागोन नोंथां।
औ आं दायो बिदिब्ला जागायनो सानबाय जोंनि बरफोरा गाहायै नआवहायनो माखासे जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै लायो गावसोरनि रांखान्थियारि हेफाजाब जानो थाखाय। जोङो बिदिब्ला बरफोरनि नखरावहाय मोननो हायो अमा दाउ हांसो मोसौ बोरमा जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो बरफोरनि नखराव आरो बेजों लोगोसे गोदोनि दिनावहाय मोसौ। खौबो मोननो हायोमोन जोङो नखराव खामानि दामानियाव हेफाजाब जानो थाखाय जोङो मोसौखौ बाहाय मोसौखौ फिसिनाय जायोमोन मानो होनोमब्ला बर'फोरा आबाद गाहाय सुबुं हारि आबादजोंनो माने। थांनानै थायो बरफोरा बिनि थाखायनो आबाद मावनायाव दुब्लि फोथारफोरखौ हालेवनो थाख जोङो मोसौ आरो मैसोखौ बाहायोमोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो नखरावहाय रांखान्थियारि। हेफाजाब मोननो थाखाय जोङो अमाखौ फिनाय जायो जेब्ला जोंनो रां नांब्रबगौ जायो अब्ला जोङो अमाखौहाय फानहरब्रबनो हायो बेफोरबायदि आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो अमाखौहाय। फिसिनानै बेनिफ्राय फिसा आजाय होनानै जोङो बेफोरखौ फाननानै जोङो नखराव रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो हायोमोन एबा दाबो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो दाउ दाउखौहाय जोङो। औ। नखराव सोरबा आलासि फैब्रबोब्ला एबा फुजा फाथालफोराव नांगौ जाब्रब्ला जोङो बेफोर गावनि नआवनो थाखानाय दाउफोरखौहाय जोङो बाहायोमोन आरो लोगोसे जोङो बे दाउफोरजोंबो। नखरनि रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो हायो आरो लोगोसे जोङो बोरमाफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो मोननो हायो आरो रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो हायोमोन औ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा।
नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो। जोंहा बे दाउ। अमा, बोरमा, मोसौ बायदि जों जिब जुनार ओ बैफोर दावमा दाउसाफोरखौ जों फिसिनानै थारैनो जोंहा रांखान्थियारि बा जोंहा नखर संसार सालायनायाव जोंहा थारैनो हेफाजाब जायो, बे थारैनो सैथो नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो। आ दा बि ब्ला जोंहा आरो बे जिब जुनार बा दावमा दाउसा जोंहा फिनायनि बेलायाव जोंहा गिबियावनो जोंहा माबायदि फियो बैफोरनि बागै आं बुंनो सान सानदों जोंहा जेब्ला जों ओ दाउखौ फियो बा अमाखौ फिसियो जों अमाखौ जेब्ला फियो अमाखौ फिनोब्ला जोङो ओ बेनि जों नांनाय आदारफोरखौ सुफुंना होनो हानांगोन ना बे आदार होनायनि बेलायाव बो जोंहा ओ बाय दि ओ फोथायनाय दं आरो जोंहा बेमार आजार जायो जानायनि जोंहा जायैनि बैफोर जानाय जायो माबायदि आदारखौ होयोब्ला जोंहा थांनानै थायो। अमा दाउ बोरमा बायदिया बेफोरखौ जों जाहोना ओ आदारजों फिसिनाय जायो। अमाखौ जोङो आदार जाहोनोब्ला जोंहा बायदि माइरं बा बायदि आ हाग्रा बंग्रा मिथिंगायारिनिफ्राय जोंहा थास' बायदिफोरखौ हानानै रुनानै जोङो बेखौ होनाय जायो आरो जोंहा बर' न'खराव न' न'खर न'खर ओ गोदो समनिफ्रायनो जोंहा आ ओ सेरेब सावोमोन बै सेरेब जौ सेरेब सावनायाव जोंहा अफ्रि अफ्रि मोननाय जायो बैफोर अफ फ्रिखौ जोङो ओ आ जेब्ला जों आ अफ्रि खौ आ जेब्ला सेरेबा जाखांनायनि उनाव जों बे अफ्रिखौ जों होनाय जाया। मानो होनोब्ला बे सेरेबजों मावफ्लांनाय मावखांनायखौ जों डाइरेक्टलि माने थोंजोङै जों होनाय जाया बेखौ जोङो ओ अमानो होनोब्ला जों बे बेखौ आरोबाव खनसे दैजों रुगारनानै रुगारनानै जोङो बेखौ अमाया जेब्ला अमानो होयो जेब्ला बेखौ जोङो फेयैनि थाखाय जों बेखौ खनसे रुगार बावनाय जायो। थिग बिदिनो जों होनाय जायो आरो अमाफोरनो जों अमा बेद बेदरनि ओ रस बा रोसिखौ जों अमानो होफिननाय जाया बा अमा बेदरखौ जों होफिननाय जाया। मानोना जोङो बेखौ आ बेमार जानो हागौ होननानै जों बेखौ होनाय जाया आरो जों दाउ फिसिनाय बेलायावबो जेरै दाउ फोरा ओ जेब्ला बेमार आजार जायो बेनि थाखाय जोङो माबा मोनसे ओ मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय बायदि मुलिखौ देनानै जों होनाय होनाय जायो गोजां बोथोराव बांसिनानो दाउफोरा थैनो नागिरो बे थैनो नागिरनायखौ जोङो जोथोन लानानै बायदि मोजां मोजां आ दोनग्रा खाथख' बायदियाव जोङो ओ दाउफोरखौ जों मोजाङै दोननाय जायो। आरो मोनसे फोथायनाय जोंहा आं बर' हारियाव जे अमा फिसियो अमा फिसिनायखौ जोङो सोनाबनि बा खोला हा जा जों अमा गन्द्राखौ जों दोननाय जायो आरो। बे आरो मोसौ गलिखौबो जोङो बिदिनो थिग सोनाबथिं बा बिदिनो खोला थिं दोननाय जायो। बेनो जोंनि जिब जुनार फिनायनि बेलायाव जोंहा बिदि फोथायनाय दं आरो जोंहा रांखान्थियारि आरजिनाय मुलाम्फा होनोब्ला जोंहा बैफोर अमाखौ जों थारैनो नोंथाङाबो बुंदोंमोनदि रांखान्थियारि आरजिनायाव जोंहा गोबां हेफाजाब जादों। हेफाजाब जानायाव जों गोदोनि समाव जों मोसौ गारि बा मैसो गारिफोरजों जों बायदि गिलिर गिलिर मुवाखौ जोङो रोगानाय जायोमोन। नोंगना नोंथां औ बेफोरनि बेलायाव नोंथाङाबो जे रांखान्थियारि मुलाम्फाफोरनि बागै बा हान्थामेला बा बाजारफोराव जे जों माबायदि रां आरजिनो हादों नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनानै बुंथिबा मोजां जागौमोन।
औ जोङो जेरैबायदि हान्थिनाय होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि दिनावहाय गारि गारि मथरथ' मोननो थाङामोन नालाय ओमफ्राय बेनिथाखाय बहाबाफोर थांनो गोनां जायोल्बा एबा गोजान जागायाव थांनो गोनां जायोब्ला आरो हाथाय बाजारफोराव थांनो गोनां जायोब्ला जोङो माने बर'फोरनि न'खरावहाय थाखायोमोन आरोखि मा होनो मोसौ गारि एबा मैसो गारि बेफोरो थाखायायोमोन आरो ओमफ्राय जोङो बेफोरखौनो बेनि थां माने बहाबा थांनो गोनां जायोब्ला जोङो बेजोंनो हान मिथियोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओं ओं हाथाय बाजारावहाय जों मायबाफोर न'खरनि माबा मोनसे मुवा बेसाद फोर फाननो लांबाय बायोब्ला जोङो बे मैसो गारि गारि एबा मोसौ गारिफोरावनो जोङो थिखोननानैहाय लांनो हायोमोन आरो आरो जोङो बेजों लोगोसेनो बर'आ आबाद गाहाय हारि जिहेथु बेनि थाखाय जोंनोहाय गोबां ओ आबाद मावनाय समाव जोंनो गोबां मोजां हा एबा हासारनि गोनां जायो अब्ला जोङो बेफोर हासारफोरखौ जोङो गावसोरनो न'आवबो उम बानायनानै लानो हायोमोन जेरैहाय जोङो मोसौखि आरो मैसोखि जोङो बेफोरखौ माने ओ ज'दोनानै माने बेखौ फोराना लानानै जोङो ओ ओ हासार बानायनानै लानो हायोमोन आरो
औ नंगौ औ
औ आरो माबाफोर सोंथि
औ जोंहा नोंथां बुंनाया थारैनो बेफोर गासैबो सैथो ओ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो लुगैयो जे जोंहा ओ बैसागो बोथोर बोथोराव बै ओ जिब जुनारनि बेलायाव जों माबे मोनसेखौ ओ जों जे बैसागु बोथोराव फालियो जे बा जों बे फालिनायनि बागै जों मा जिबखौ जोङो बैसागु बोथोराव जों फालिनाय जायो नों
औ औ हागोन ओ जोङो बैसागोआवहाय ओ मानसिजों लोगोसे जोङो मोसौ बैसागुखौबो खुंफानाय जायो ओ मानो होनब्ला जोङो ओ मोसौजोंल' थांनानै थायो होननाय बायदि बेजोंनो जोङो आबाद मावनानै जायो नालाय जों बेनि थाखाय ओंखायनो ओ बोसोर गोदानावहाय जोङो मोसौखौबो बरायनाय जायो आरो ओ जोङो बैसाग बैसागुआवहाय गिबियावनो फुङाव ओ बैसाग सागुनि ओ बैसागनि सानसे आगोल जोङो ओ बे मोसौ बैसागो खौ फालिनाय जायो फुङावनो जोङो न'खाव थानाय ओ मोसौखौहाय ओ न'खरनि गाहाय एबा फिसाज्लाफोराहाय दैमा फुख्रि बिलोफोराव लानानै थां थांनानै माने मोसौखौहाय थुखै ओ थुखैहैयो साफ सिखोन खालामो बिनि उनावहाय जोङो ओ मोसौनो ओ फिथाइ सामथायाइनि माला गानहोयो जेरै ओ लाव फान्थाव आरो था हा इफोरबायदिनि माला सुनानैहाय गानहोयो आरो मोसौनो ओमफ्राय जोङो मोसौ मोसौनोहाय ओ बा मोसौनि मोदोमावबो जोङो बेफोर फिथाइफोरजोंहाय खुबैयो बा गेलेयो आरो जोङो गोदोनि दिनावहाय माने लावखारफोरा लावखारफोर दंमोन नालाय। लावखारफोरा मोसौखौ थु थुखैहैयोमोन आरो। आमफ्राय मोसौ थुखैनाय समावहाय बिदिनो ओ खुगा मेथाइ ओ खननो खननानै बिसोरखौ थुखैनाय जायोमोन। आरो लोगोसेनो ओ मोसौखौ मोसौखौ ओ
औ
ओ मोसौखौ जोङो ओम मोसौनि गं गंआवहाय जोङो थाव गुबै आरो बिदिनो आसुगुरफोरावहाय थाव गुबै फोननानै होयोमोन आरो बेबायदि बरायनाय जायो आरो लोगोसेनो मोसौखौहाय ओ बि दिनखालि गोदान दुरुंजों खानानै दोनो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ गलियाव लाबोनाय सम गलियाव लाबोनानै मोना माने इदिनखालि जोङो मोसौखौहाय ओ खुलायै हागारना होनानै ओ फोथारफोराव खुलायै आग आगारना होयो गोसो बायदि आदार जानो होयो बिदि आरो आमफ्राय बिनि उनाव जोङो हरावहाय जेब्ला गलियाव मोसौखौ सोगोन होबबाथाय जोङो गलिनि सोरगिदिं ओ आलारि सावनानै नै होयो आरो बेजों लोगोसे माने ओ मोसौखौ बे दिन खालिनिफ्राय गोदान फागाजोंहाय खानानै होनाय जायो आरो।
औ ओ
जानो हागौ नोंथाङा आंनि फिननायखौ मोनबाय।
औ
औ बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेयावनो दोन्थ'नो सानबाय नामा नोंथां?
औ औ दोनजायो।
दे